हेल' अ मोनाबिलि हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
अ नोंथांखौबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनो थाबाय। ओ। दा नोंथाङा ओरैनो दङ ना?
औ ओरैनो दङ दा।
अ।
दा जों मा आयदानि सायाव सावरायगोन?
औ। द आङो नोंथांजों जोंनि बैसागुनि ब बर'नि बैसागुनि बादै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन?
औ औ जागोन दे जेबो उसुबिदा गैया सावरायजागोन दे।
औ नोंथां। जोंहा बैसागु बैसागु गु होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'नि बैसागुआथ' मोनथाम दं नङा होमबा नोंथां? बे बे बेफोरो जाहैबाय गिबियावनो रंजालि बैसागु। जाय खौ जोङो माबायावहाय बैसाग दाननि दानावहाय फालिनाय जायो आरो दंबावो जोंहा कारतिक बैसागु मान जायखौ जोङो कार्तिक गासाबो होननानै बुंनाय जायो ओ जो बे जायखौ जोङो कार्तिक दानावहाय फालिनाय जायो आरोबाव जों दङ जोंहा दमासि मागो मागो बैसागु होननानै नानै बुङो जायखौ बे मागोखौहाय जोंहा माग मासाव माग मासावहाय फालिनाय जायो आरो
औ
दानि दानिया जोङो मागो जोंनि जायगायावहाय मागोखौ बोरै फालियो होननानै बुङोबा मागोआ मोनसे आबादजों जोंनि बैसागुआनो मोनथामबो बैसागुआनो जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां बैसागु नङा होनबा जोंहा जोंहा मागो मागोखौहाय जोंहा पु-पुस दाननि जोब सोबथा साननिफ्रायनो फालियो होननानै बुंनाय जायो नोंथां जोंहा मागोआव माखासे गोबां नेमखान्थिफोर फालिनाय जायो जोंहा मागो होनोबा फिथा सौराय लारु बेफोर जानायनि अनगायैबो जोंहा माखासे नेमखान्थिफोर दंबावो बे नेमखान्थि फोरनि माथथायावहाय गिबियावनो दंबावो जोंहा बाख्रि खानाय बाख्रि खानायखौ जोंहा माबानि सोरांसि समावहाय बैयो भुस दाननि सोरा जोबथा साननि सोरांसि समावहाय नखरनि गाहाय हिनजावा बा बे गैयाबा न'खरनि जायखिजाया सासे सोद्रोमाया सोरांसि समाव जेब्ला दाउसिन दाउलाफोरा सिखारा होनोमब्लानो बियो गोबोर बाखिजों बाख्रि फारसे दरखंनिफ्राय जुरिनानै गुबुन फारसे दरखं मोनसान्दि मानि दुरुंजों खानाय बायदि गोलाव लिरथियो आरो बेखौनो बाख्रि खानाय होननानै बुंनाय जायो बे बाख्रि खानायनि ओंथि दङ बे ओंथियानो जाहैबाय जोंहा बाख्रिनि माइआ आबुङै थानाय आरो बे बा बे बाख्रि खानायखौ जोंहा से सप्ता बा नै सप्ताहालासिम बे बाख्रिखौहाय दुगैस्रां लोबस्राङै जेब्ला भगबानावहाय खुलुमनानै खेवफिना होनोमबासिम जोङो बे बाख्रिनि माइखौ बाख्रिनिफ्राय हाननो मोना आरो बेनो ओमफ्रायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गय बिफां थाइजौ बिफां बा गुबुन गुबुन फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौबो जिगाबजों खाथेनाय जायो बेखौ खाथेनाय समावबो माने दाउखा सिलाफोरा नुनो मोना आरो बे दाउखा सिला फोर नुनो मोनो एसमावहाय खायोब्ला। होमब्ला बे दंफां लाइफांनि फिथाइफोरा। जों माबा थायो होननानै बुङो आरो ओ बुरजायैनो। थायो बुरजा बुरजा थायो होननानै फोथायनाय जायो आरो नों थां आरो बिनि ओ जोंहा बिनि उनावहाय एसे सोरांनोसै समाव बा सोरांखांनानैनो। जोंहा ओ फिथा लारु बा। ओ सिथावफोरखौहाय सावनानै जानाय जायो आरो सावजेननाय स समहावहाय बै फिथा आरो सिथावफोरा जायखिजाया साव ओ जायखिजाया सावजेननायखौहाय जोंहा ओ माने जोंनि सोरगिदिं गामा फिसा फिसा बोखोआ लानानैहाय गारहरनाय जायो आरो जायखौहाय जोङो जोंनि बै थैनाय सुबुंफोर बा। ओ दाउसिन दाउलाफोरनो जोंहा खौहाय हरनाय जायो आरो नोंथां दा नोंथां। जोंहा ओ आंनि बैसागुनि फारसे। बुंनायखौ आङो बेयावनो दोनथ'नो सानबाय नों
जि मोनदांदों बिखौ उ फोजानोसै।
ओमफाय औ दे नोंथां जागोन नोंथां औ नो
बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्राय रंजाथाइ बैसागो फालिबोदों आरो दासिमहाला उम बर'फ्रा। दोरोङारि समनिफ्रायनो फालि ओ फालिबोबाय थादों हानायखौ नुदों।
आरो बर'फोरा बे बैसो ब ओ बैसागु बर' माहारिनि माखासे माने बिब बिखा बिखोनि माने आमाय थख्ल' होननानै बुंजायो मानोना बै बैसागोनि गेजेरजों माखासे ओ।
बर' सुबुंफोरनि गोसोखौ रंजाखांहोयो बैसागोआ। आरो बिदिनो माने मोसानाय मुसुरनाय। माखासे ओ सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे खौसेथिखौ लाबोयो आरो ना बैसागो माने ओ रंजानाय समाव। आरो माने बे बैसागोनि गेजेरजोंनो सुबुङा माने गाव गावनि माने ओ गेदेरा गेदेर गेदेरा उन्दैखौ समाव होनाय उन उन्दैया गेदेरखौ सनमान होनाय आरो बिदिनो गावबागाव गाव गामि ओ ओनसोलफोराव मानिया न'खर न'खर थांनानै उन्दैफोरा माने गावनि देरसिन जानाय बिबै बिबौ बिमायं। फोरखौ माने सनमान होनाय न' न' थांनानै खुलुमहैनाय बिदिनो। गाव गावनि माने लोगोफो लोगोफोरजों ज' ज'यै ओंखारलायनानै रंजानाय बैफोर माने बर'फोरनि मोनसे गुबै माने ओ रंजाथाय फोरबोनि माने बाहागोआरोना माने बैसागोनि गिबि सानाव। बेखौ खालामनाय जायो गावबागाव समास।
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय बिदिनो बर'फ्रा औ खौसेयैनो माने ओयो। गाव गावनि लोगोफोरजों माने ओंखारलायनानै ज' ज' हान्जा हान्जायै माने। रंजा बाजायै माने खौसेयै मोसालायो आरो खायफ्राफ्रा। ओ गाव गाव गाव ज' ज' हान्जा हानजायै। दा दल फेम्फा सिफुं लालायनानै बिदिनो ओ हौवा हिनजाव ज' ज' ओंखा ओंखारबोनानै माने ओ मा होनो बैसागोखौ रंजानो फैयो। बैफोर माने रंजानायनि गेजेरजों बर'फ्रा माने ओ गामसा फालि आर'नाइ ओमफ्राय बिदिनो खाम सिफुं ज था लानानै बर'फ्रा गामि गामि थांनानै लैहोर लैहोर हौवा हिनजाव बयबो माने ज' ज' जमा जमायै बयबो माने बैसागो बोथोरखौ औ रंजायो आरो मोसायो आरो जाय न'खराव मोसादों बै न'खराव थांनानै जौ बिदै बिदिनो माइब्रानि माथानि जौ लोंलायनानै बिदिनो ओ माने सिलाफोराव मोसालायो। आरो बिदिनो माने जोंनि माखासे खुगा मेथाइ ओ खुगा सल' बैफोरखौ माने जंखायलायनाय मेथाइ बैफोरखौ लानानै माने मेथाइखौ रोजाबनायखौ जों नुनो मोनो माने बैसागोआव ओ रंजानाय बैफोरखौ माने रोजाबब्लासो जों बर'फोरनि गेजेराव माने बैसागोआ बैसागो बायदि मोनो आरोना माने। गुबुन मेथाइखौ रोजाबब्ला माने बारा इसिबां बैसागो बायदि मोना आरो समायखायानो मानो होनबा गुबुन मेथाइफोरखौ बिदि जानला मोनला मोसाबा आरो बिदिनो बहाबा ओ जयैनो ओ बैसागोआ जेब्ला जोबगोन ना सात दिन बैसागु मोसानाया जेब्ला जोबगोन मानो होनबा सिगां दोरोङारि समाव बर'फोरा माने बैसागुखौ मास मोनसेहालागै मागियोमोन। खिन्थु दानि दिनाव माने बैसागोखौ सात दिनाव फालिनाय जायो मोसायो। आरो जेब्ला सात दिना जोबगोन जोबनानै जेब्ला ओ जोबनानै अखानायै बा ओ सप्तासे बा साननै सानथाम थानानै माने मोसा नायफोरनिखौ माने खाना जायो आरोना जयैनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। माने खाना जालायनाय बिदिनो सोरबा दाउ सोरबा अमा बिदिनो ओ बायलायनानै जासिगोन आरो जौबो लोंसिगोन। ओम जौआथ' बर'नि माने गुबै मोनसे मेडिसिन होननानै बुंनाय जायो जायखौ माने होनबा जौ नङाब्लानो माने बर'फोरनि माने खामानि मावनाय दांनाय फोरफोरानो जाया, मानो होनबा जौआनो गुबै। ओ बैसागो बोथोराव माने जौनि गेजेरजों बर'फ्रा माने गावखौ साग्रिद बायदि मोनो जौ लोंनासो आरो मावनो दांनोबो हायो माने जौ लोंबासो। आरो बेजों लोगोसे माने बैसागो बैसागोआ जाबाय मोनसे आबादजों थानाय सोमोन्दो थानाय ओ फोरबो आरो बेखौ बर'फ्रा माने ओ बोथोर जेब्लानाखि बैसागो बोथोरा सफैयो अब्लानो बोथोरा ओ बैसागो बोथोरखौ माने बर'फ्रा फालियो आरो बेजोंनो मावनाय दांनाय माखासे नेम खान्थिफोरखौबो बर'फोरा माने बैसागोनि नेम बायदियैनो फालियो। आरो बेजों लोगोसे बयहाबो माने बबेबा फांसन बबेबा माने बिदिनो गामि ओनसोलफोराव बबेनिबा गोजाननि माने सिंगार बा सल' खनग्राखौबो जोंनि गेजेराव लाबोनाय नुयो आरो बैफोर ओ खान्थिया जोंनि गेजेराव दाबो दङ खिन्थु गोदो गोदाय बिदि फांसन माबा स्टेज प्रग्राम जालायनाय गैयामोन खिन्थु ओ माने दानि दिनाव जों नुनो मोनबाय आरो गोदो गोदोहाय स्टेज प्रग्रामाव थाख्रि फारला, ओ सेरजा गावोन बिदिखौसो मोसानाय नुयोमोन। खिन्थु दानि दिनाव माने जेनेरिक मुगाजों मुगा सोलायलांनायनि गेजेराव माने गोदान गोदान सोलायलांबाय बेनिखायनो माने जोंनि ओनसोलनि बा समाजनि गेजेराव माने बैसागो मोसानायाबो दानि दिनाव सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना। बेखिनियानो आंनि फ्र फ्राय।
औ नंगौ नोंथां। नोंथां जोंहाबो समायाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। ओ बि बिदिब्ला उनाव औ बिदिब्ला उनाव रायलायफिनसै नामा नोंथां औ। उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय नोंथां गोजोन्थों।